औ थां
औ खोनादों खो
औ नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होननो हागोन ना?
औ औ थारैनो हागोन नों थां औ औ नांगौबादि औ खोनादों खोनादों औ।
नोंथांमोननि थिंजाय जे आं नोंथांखौ सोंगोन जे नोंथांमोननि थिंजाय माबायदि जौ बिदै आरो सटखौहाय माबायदि बानायनाय जायो नोंथांनि एसे फोरमायना होनो हागोनना।
औ हागोन थारैनो नोंथां जोबोर मोजां आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा थारैनो
औ
सावरायना होनो हागोन फोरमायनानै दा नोंथाङा सोंदों जोंनि जानिखि बर' हारिनि जौ सावनाय आदब नेमखान्थि फाथि नङा होनोमबा माबोरैहाय सङो औ दा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जानाखि जोंनि बर' हारियावहाय आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो समनिफ्रायनो जोंहा जौ सा सावनाय नेमखान्थिखौ जों बाहायनाय नुबोगासिनो दङ नङा होमबा बायदि नेमान्थियै दा बे रोखोम खोमैनो जोंहा जोंनि बर' गामि गामि बर' रायजो बर' थानाय गामि फोरावहाय जोङो बायदि रोखोमै नेमखान्थि बाहायनानै जों जौ जुमाइ सावनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा जौ जुमाय सावनोब्लाथ थ' बायदि रोखोमनि आदब खान्थि बाहायनानैसो सावनो गोनां जायो नालाय जानला मानला सावनो हाया नङा होमबा ओ दा जोंहा गुबैयावनो जौ सावनो होनोब्ला एबा जौ दहननो होनोब्ला जोंहा गुबैयावनो जोंनो एमावनांगौ जायो नङा होमबा खौ जोङो बाखार होननानै मिथियो औ दा बे रोखोमैनो जोंहा एमावखौ माबादिहाय बानायो होनोब्ला जोंहा जानिखि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बिलाइ एबा बिबारफोरजों जोंहा माइरंजों गोरोबहोनानै जोंहा देंखि एबा उवालावहाय जोङो देनाय जायो नङा होनबा लोगोसे गोरोबनानै ओ दा बे रोखोमैनो जोंहा जानिखि जोंहा माइरंखौहाय सोमना दोननांगौ जायो दस से सम बेनि उनावहाय जोङो ओ जानोखि माइरं सोमना दोननायखौ ओ जोंहा सुस्रोनानै एबा ओ बोखांनानै जोंहा मोनसे आइजेङाव ओ माबाना लानांगौ जायो दोननांगौ बेनि उनावहाय बै बिलाइ एबा बिबारफोरजों गोरोबनानै जों देफायो नङा होमबा एमाव बानाय
औ नंगौ नोंथां औ।
ओ दा बे रोखोमैनो जोंहा बेनि उनावहाय ओ देखांना लानानै जोंहा दैजों गोरोबहोनानै बेखौहाय लारु महरै गल गलै जोंहा सिथुमनानै बेखौ सान्दुङावहाय फोराननाय जायो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बे रोखोमैनो जोंहा बेखौ सानदुङाव फोराननानै जानाखि बै एमावहा एमावा गोरान जायो अब्ला बै एमावखौनो जोंहा जानिखि जों जखाय संनो थाखायथ' ओंखाम रुनानै लानाय जायो एबा संना लानाय जाग्रोयो नङा होमबा दा बै ओ ओंखाम संनायावनो जोङो बै एमावखौहाय ओ माइरङाहाय जेसेबां बिबांनि एसेबां बिबांनि जोंहा जखा खालामनानै एमावखौ होनाय जायो आरो। दा बे रोखोमैनो जोंहा एमावजों माइरंजों गोरोबहोनानै बेनि उनाव बेखौहाय मोनसे प्लास्टिक एबा बस्थायावहाय खानानि दोननाय जायो जोङो बेखौ हायाव हाफोराव दोननाय नुनो मोनो जोंनि गामिफोरावहाय। दा बे रोखोमैनो बेखौ जानाखि बै जखाया जेसेबांनो हर जालांगोन जेसेबांनो सान बारलांगोन एसेबांनो जोंहा बिदै सोमजिनायखौ नुबाय थायो नङा होमबा? बिदि सोमजिबाय थायो बांसिननि सायाव बांसिन नङा होमबा?
औ।
दा बे रोखोमैनो जोंहा बेवहाय बिदै सोमजियोब्ला जों बेखौहाय ओ खान्था एबा गो थौ आइजेंआव जोङो बेखौ ओ सोस्लायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ।
दा बे रोखोमैनो जोंहा बिब्दि जौ बिदै जायोब्ला बै जौ बिदैखौनो जोंहा ओ लोंनोइ लोंनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' गामि गामि ओनसोल ओनसोल नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ नुनो मोनो जुमायनि बेलायाव होनोब्ला जोंहा माथानि जुमाय माइब्रानि जुमाय ओ फिथाइ सामथाइनि जुमाय खालामनायखौ जों नुनो मोना जानो नोंथां जोंनि बर' गामि
औ नंगौ नोंथां औ।
औ औ औ थिग बेबादिनो जोङो माइब्रानि जुमाय होनोब्लाथ' जोंनि ओ बर' गामि बर' रायजोआवहाय ओ गोनांथार नङा होमबा जानिखि बायदि फोरबोफोराव बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो जोङो दा बे रोखोमैनो जों हा बिब्दिनो जौ सावनाय आदबखौ होनोब्ला बे दिनो बुंनांसिगोन। दा जुमायखौहाय माबादिहाय लोङो होननानै बुङोब्ला जोङो जानिखि जोंनि ओ सावरि जानाय ओ बर'फोरनि बायदिसिना हाबाफारि खर्म' बायदिफोराव जोंहा बै जौ बिदैखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ।
औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा जानाखि दैज्लां बोथोराव सान्दौ गोसाथार जायो नालाय बेवहाय जोङो जौ बिदै बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। दा नोंथाङाबो आंनो ओ जानखि जोंनि जौबानायनाय आदब खान्थि माबादिहाय जौ गोरान बानायनाय जायो बेखौबो आंनो ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माबाददिहाय जौ बाहायो?
औ हागोन नोंथां जे जौखौहाय माबायदि बानायनाय जायो फार्स्ट फार्स्टआवनो जों जौ बानायनोबा नोंथाङा जे एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जोंनो फार्स्टआवनो नांगोन ओ बखार जायखौ बुङो जोङो मा होनो दानिसो नों इसे आगोलाव बुंलांदोंमोन आंथ' मा होनो ओ मिथिया जोंनिथिंजाया बांसिन औ एमाव बा बाखार होन्नायखौहाय बांसिन खोनानो मोनो जे जोंनोहाय बाखार बानायनोबा फार्स्टावनो जोङो गुबुन गुबुन बिलाइ बेफोरबायदिजों बानायनाय जायोना जेरै दुम्रु बिलाइ आ बिबार बिलाइ बेफोरजोंबो बानायनाय नुनो मोनो। जोङो फार्स्टावनो बाखार बानायनोबा बेफोरबायदिखौ जों खानानै लाग्रोनांगोन। खानायनि उनावहाय नों थाङा एसे आोलाव बुंलांनाय बायदि जोङो माइरंखौहाय बेफोरबायदि गावनि नां गौ आन्था जखमनि सुना बा सोनानै बेफोरबादि दोनगोन, बा बिनि उनाव जों बेयो मोजाङै सुखांनानै मोजाङै साफा खालामनानै दोनखांनायनि उनावहाय जों बेखौहाय उलार बा बेफोरबायदियाव देना लानायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे बे जों जे बुस्तुखौहाय बाखार बानायगोन बे बाखारखौहाय जोङो बे बिलाइखौहाय जों मोजाङैहाय उलार बा दिंखियाव बेफोरबायदियाव देना लानायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे बेखौ जोङो लारु बानाय जे नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखादो जे लारु बानायनानैहाय सान्दुुंआव फोरानना होयो होननानैहाय।
औ औ औ।
मिथिंजोंबो बेफोरबायदिनो बानायो बिनि उनावहाय लारु ओ बेफोरबायदिनो लारु बानायनानै थिङाव होनानै होयो जेब्ला बेयो गावनि नांगौ आनथा राननाय जाबाय गोरा जाबाय अब्ला हाय जों बेखौ हाय बोखांनानै भयाम बा बेफोरबायदि प्लास्टिकआवहाय खाथेना दोननायखौहाय नुनो मोनो आरो। जेब्ला जोङो ओ जौ बानायनो जौ बानायनो जायो अब्लाहाय जों जौ बानायनो टाइमबा जों नुनो मोनो जे फास्टआवनो जोङो बे जौखौ बानायनो थाखाय जोङो माइरं बायनानै लाग्रो नांगोन ओ आथिखालावथ' बांसिन नुनो मोनो जे कनट्रलनि कनट्रेलनि माइरं
औ औ नंगौ
बिनि
औ नंगौ थारैनो सैथो खोथा बुंदों औ औ नंगौ ओ नोंथां बुंनाय बादिनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि ओ माइरं बाहायनानै जोङो जौ सावनाय जायो नंगौ जोंहा माथानि माइरं ओ माइ माइरं ओ जानिखि जोंहा जखाय संनो थाखाय जखाय माइरं जों गलायाव मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि आदब खान्थि बाहायनानै जौ बानायनाय जायो नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो नंगौ ओ जोंहा जौ गोरान बानायनो थाखाय बायदि रोखोमनि आदब खान्थि बाहायनानैबो जों जौ गोरान बानायनाय जायो नङा होमबा जायखौ जों सेरेब होननानै बुङो औ दा बे रोखोमैनो ओ जोङो नुनो मोनो सेरेप बानायोब्ला माबादि ओ बानायो होनोब्ला जोंहा सेरेबखौबो जानेखि जौ गोरान होननानै बुङो जोङो नङा होमबा दा बेबादिनो जोंहा जौ गोरानखौहाय माबादियै बानायो होनोब्ला जोंहा मोनथाम खान्था बाहायनाय नुनो मोनो जोंहा थाखो थाखो जायखौ जोङो जों बुङो खान्था फिसा खान्था गेदेर नङा होमबा दा थिग बेबादिनो जोंहा सिङावहाय ओ अर सुनानै होनाय जायो दा अर सुना होयोब्ला जानेखि खफ' जानानै मोनसे रोसि एबा दै बादियाव ओंखारबोगोन बेखौनो जोंहा जौ गोरान महरै ओ मोननाय जायो आरो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ ओ गोबां आदब-खान्थि बाहायनानै जों ओ जौ बानायनायखौ नुनो मोनो बेबादिनो जौ बानायनानै जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जौ सावनानै बायदि रोखोमै नखरारि बि थिङाव ओ जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों खायसे खायसेया नखर सुंथाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नंङा होमबा जौ बाहायनानै दा बे रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनबावो ओ जोंनि खायसे खायसे बर' आइजोफोराहाय जौजों ओ जौ सावनानै जानखि जौनिफ्राय मोननाय अफ्रि बै अफ्रिखौहाय ओ जानेखि जोंहा न'आवनो फिसिजानाय अमा अमानो जाहोनानै जोंहा अमाखौ फेदेरनानै गोबां ओ राङारि बिथिङाव जोंहा जौगाबोनायखौ दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों नङा होमबा दा ओ बे रोखोमैनो जोंहा जौ बाहायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां खामानियाव जौ बाहायनाय नुनो मोनो ओ जेरैहाय ओ जोंहा जोंनि बर हाफोरावहाय गोबां आबाद मावनाय जायो ज ज खामानि मावनाय जायो बायदिसिना रोखोमनि खामानि बै ज ज खौसेथि खामानि मावलायनायाव जोंहा ओ जौखौ बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो नंङा होमबा नोंथां बांसिनै औ औ दा बेबादिनो जोंहा जानखि जौ बाहायनाय होनोब्ला जोंनि बर गामि बर सब ओ स समाजावहाय बांसिन रोखोमै जोङो जौ बाहायनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा?
औ औ
दा बे रोखोमैनो जोंहा बिब्दिनो गोदोनिफ्रायनो एबा दिनैसिमबो जोङो जौ बाहायनायखौ बांसिन नै नुनो मोनबोगासिनो दङ दा बेनो आरो नोंथां दा नोंथां ओ जोंहा जोंनि जानखि राय्लायनायनि समाबो सावरायलायनायनि समाबो जानानै फैबाय नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां। नोंथांजों रायायनानै सावरायनानैहाय मोजां मोनबाय जे उन फिनाव रायलायनो मोन बावो
औ औ औ थारैनो गोजोनथों
औ